खो ओ खोनादोंना ओ दायोहाय जोङो बाइकनि बिसय रायलायनोसै बाइकआ जोंनि थाखाय मायो गोनांथि माबायदि जे माबायदि गोहोम खोलैगासिनो जोंनि बे समाजाव बाइक माने मटर साइकेला आरो मटर साइकेला बेसेबांखिनि इम्परटेन्ट जानानै दङ माबायदि सोलिगासिनो माबादि बाहायदों नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
आथिखालाव मटर साइकेल होननानै बुङोब्ला गंफ्रोमबो नखरफोराव जों मटर साइकेल थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय आथिखालनि बे फास्टेसट थारमाने माने बहुद होंगो दोंगो माने फार्स्ट माने बिराद जल्दि जल्दि बे बाइकफोरखौ बे मटर साइकेलफोरखौ बयनोबो बादि थासारिफोरा जाबाय मानोना नैबे जोंनि बे मदार्न मुगायाव गासै जिरादानो गासै बुस्थुआनो खामानिनिफ्राय लानानै गासै बिथिङावनो गासैबो बुस्थुआ जल्दि जल्दि जानायनि थाखाय एसे थाब थाब खामानि मावनांगनि थाखाय सम होसोनायनि थाखाय बेफोर गासै खामानिनि थाखाय जोंनो बाइकफोरखो नांगौ जायो एबा मटर साइकेलखौ जोंनो थाखाय नांगौ जानानै फैबाय आरो मटर साइकेल गैयाब्ला दिनैनि तारिकाव नोंथाङा मबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो होनोब्ला दिनै स सम होसोनाय बेलायाव जों गोदोनि बायदि थाबायनानै थां-थांबोला जानाय नंला आरो गोबां टाइमनि गोनांथि थागोन जेब्ला थाबायना थांगोन जेराव मटर साइकेलजों नोंथाङा याव सहैनो गोनांखो से से घन्टायाव सहैनो गोनांखो नोङो सानसे लानोबो हागौ बा ओ सय घन्टा नै इफोरबायदि लानो हागौ बिनि खाय टाइमफोरा जोंहा गोबां जोंहा रेहाय जायो जेब्ला मटर साइकेला थायो आरो बिनिखायनो बे मुगायाव अबयसे बयबो लानायनि थाखाय मुगाजों लोगोसे मानसिया खार हानो गोनां जानायलाय बेफोर गासै मटर साइकेलफोरखौ जोङो लानांगौ जाबाय आरो जों बेनो आरो गुस सुं रावाव बुङोब्ला ओ गोजान जायगाखौ जोंडो गुसुं स मावनो जों सहैयो आरो गोबां खामानिखौ जोङो थाब थाबनो मावनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोंनो नांगौ बुंनो थाखै गोबां दोङ आरो नोंथांनिफ्रायबो आङो खोनासंनोसै नोंथाङा मा मा बुङो बाइकनि बेलायाव ए
औ नोंथाङा जि जि बाथ्राफोरखौ बुंलां बाय बे थारैनो नंगौ जोबोद मो जां जा दों आ नैबे जौगाफु मुगायाव ओ मटर साइकेला जोबोद गोनांथि आरो बेखौ बे जाबाय मोनसे मेसिनारि बुस्थु ओ बेखौ मानसिया बानायनाय बे मानसिजों बानायजानाय मोनसे बुस्थु। ओ दिनै जोङो नायनो थाङो
मटर साइकेला गासै न'खरावबो थाजोबो आरो बे ओ दानि बे जौगाफु मुगायाव फरायसालि जेब्ला हाइ स्कुल गायो मानसिफोरा अब्ला बेयावहाय मटर साइकेल गैयाबानो जाया।
मानो होनबा जों गाफ्रा गोबां गोजान गोजान जायगायाव फरायसालिफ्रा थांनो गोनां जायो कलेजफोरावहाय थांनायाव नांगौ बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जिउ खांनायाव आरो ओ जेब्ला जोङो
फिसा फिसा बेफार फालांगि खालामो बेफोरावबो जोंनो मटर साइकेलखो जोबोद गोनांथि आ जों दिनै नायनो थाङोब्ला गोबां गोबां सुबुंफ्रा मटर साइ
केेलावहाय आ बालदुं खानानै बा ओ बासोन गिदिरखौ खानानै बेयावहाय नाफोरखौ लाबथिंनायखौबो जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो गोबां बुस्थुफोरखौहाय फिसा फिसा बेफार फालांगि खौ जों मत केलजोंबो खालामनो हायो आरो जोङो नुगासिनो दं दिनै दिनैनि जुगाव नायनो थाङोब्लाथ' मटर साइकेला गैयाब्ला जोबोद हमयसाखौ जों नुनो मोनो। ओ जोबोर दुखु दाहा खस्थ' गोदोनि जुगावथ' बे मटर साइकेला गैयामोन गोदोनि जुगाव जोबोद खस्थ'जों थाबायनो गोनां जायोमोन साननै सानथाम थाबायलांनो गोनां जायोमोन नाथाय नैबे दानि जुगावब्ला नैबे जौगाफुनाय जुगाव जुगाव
हानायनि बादि ओ हाबाफोरा जादों। दा बेखायनो बे मटर साइकेला जोंनि नैबे जौगाफु मुगायाव जोबोर गोनांथि आरो बाहाय बेखौ गोबां सुबुंफ्रानो बाहायबाय थादों आरो बेजोंनो जोंनि सोलिनाय जिउ खुंनाय बेलायावहाय जोबोद गोरलै सहस अ खामानिखौ मावनानै हो दों ओ आरो नोंथाङा मटर साइकेलनि बिखय माबाफोर बुंबावोबा बुंनो हागोन।
मोजां गाज्रिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं हास्थायबाय। दिनै जोङो जेरैनो मटर साइकेलजों जोङो खामानिखौ जोङो थाबै मावनो हायो जेरैनो जों मटर साइकेलनि जोङो मोनसे उम इजिथि एबा ओ हहसथिखौ जोङो मोननो हायो। बे बायदिनो मटर साइकेला माखासे जोंहा मोनसे हामाबो बेबायदिहै दोङो। जोङो मोजाङाव जुदि जों नायनानै थांग्रोयोब्ला जों आथिखाला बेनो दहैयो बुंखानाय बायदि गोजान जायगाखौ गुसुं समाव सहैनो हानाय आरो जोंनि आथिखाला गामिफोरावथ' दायो बयबो गावनि गथफोरखो मटर साइकेलजोंनो रोगानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो बयबो दिनै मटर साइकेल गैयाब्ला बिमाफोराबो गथ'फोरखो दोनहैनो बानायखौ जोङो नुनो मोनबाय बेबायदि आरो लोगोसे बेयो गोबां मोजां खामानि जायो समखौ होसोनाय बेलायाव गथ'फोरखो संनाय खुरनाय जाहोनानै ओ बारा मेंनानै साइकेल सिगांनि बायदि थाबायनानै एबा पेदेल बुनानै थांनांगौ जाया बे मिसि सिननि जिथु हेफाजाब इन्जिननि हेफाजाब दोंनो थाब बैनो दोनहैनो हायो। आरो जेब्ला जोङो बिनि हामा खौ नायोब्ला हामाथिं ओ हामानि जिथु गोहोमखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां बेबायद बिदि मा होनो जोंहा गोबां गथ'फोरा उन्दै समावनो गारिखौ बे मटर साइकेलफोरखौ मोजांहै ओ सोलोङा आरो बेबायदिनो लामाफोराव सालायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि सालायनानै गोबाङा जाब्रबथाय जानानै गावनि जिउखौ खोमानानै लानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बे मेसिननि जिथु इन्जिन बे मेसिनखौ जोङो बुंनो हाया माला समाव मा जायो ओ नोंनि ओ हेन्देल खालामनो एबा कन्ट्रल खालामनो एबा हमथानो हायाब्लानो बेबायदि ओ जाथायफोरा जायो आरो बेखौनो जों गोबां मानसिफोरखौ गावनि जिउखौ खोमानायखो खोमाना लानाय खो जों नुनो मोनदों आरो बे नैफोरो मोनसे ओ नेगेटिभ पइन्ट एबा मोनसे हामा ओ जाय मटर साइकेलफोरस फोरखौ मोजाङै सोलोङालाबानो लामाफोराव सलायनानै मानसिब फोरा गोबां बेबायदि थैनो गोनां जादों आरो गावनि जिउखौ आस'खान्दा खालामना लानाय जादों आरो गोबां आथिखाला लामाफोर बाबो मोजां जानायखाय हाइवे जानायखाय ओ गोबां बे जाब जाब्रबथायखो जों गले गले नुनो मोन्दों। आरो नैफोरनि थाखाय मेसिनखौ जों मोजांहै दबथायनो हायाब्ला जोङो गाव मोजांहै बुजिजोबाबा मोजां सोलों सोलोङाब्ला नैफोर जाथायफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो ओ बेयो बेराफारसेथिं मोजां आरो बेराफारसेथिं हामा जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जुदि नोंहाबो नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दोंबावोब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
औ नंगौ ओ मटर साइकेला मोनसे मेचिन बुस्थु आरो बेखौ मेचिनखौहाय सालायबाय थानोब्ला बे मेचिनावहाय ओ मेचिननि थावखौ सोनो गोनां जायो आरो बे मेसिननि खौ सोनायजोंल बे मटर साइक साइकेला सोलिया बेयावहाय गुबुन आरो पेट्रलबो थावबो सोनो गोनां जायो आरो बे थावजोंनो बे मटर साइकेलखौ खारहोनाय जायो बाहायबाय थानाय जायो। आरो बे मटर साइक केल सालायनोब्ला आ आ मानसिनियाव मानसिनि आब बाइकनि मटर साइकेलनि ओ इन्सुर बनायनो गोनां जायो आरो पलुसनखौबो बनायनो गोनां जायो आ पलुसना जाहैबाय मोनसे आबहावाखौ ओ गाज्रि खालामनाय बिनि फारसेबो मटर मटर साइकेलनि इन्जिननिफ्राय गनाय जि उखुन्दै दा बिनि फारसेबो मोनसे ओ सरकार सरकरनोहाय ओ मा होनगोन टेक्स होनो गोनां जायो। आरो बेजों लोगोसे मटर साइकेल सालायनोब्ला ओ सासे बेक्तिया अथ्र' बोसोरनि गोजौ जाथार नांगोन।
आरो बियो बिहा सालायनो मोननायनि ओ गनायथि मोननाय जानो नांगोन जायखौ बुङो ड्रायबिं लायसेन्स आ बियो थाथारनांगोन आरो बे आरो मटर सायखेलजों
ओ जेब्ला मटर साइकेला इन्सुर थायोथ' बे इन्सुरा गोमायो बाइकआ जुदि गोमाबायोब्ला बेखौ इन्सुरनि जुगिदिबो एसे एसे रांफोरखौ मोनफिननो हानाय बेबस्थाफोरबो मोननो हायो। नैबे जौगाखां जौगाफु मुगायाव। ओ आरो बायदि बायदि गोबां बाथ्राफोर दोङो जोङो दा खनसे रायलायनायाव जोङो बेखौ फोजोबनो हाया आरो गोबां बाथ्राफोर दंबावो दायो आंनि बुंनो गोनाङा नै इसेयावनो आङो फोजोबबाय।